खोनाबायना? औ खोनाबाय। ओं औ खोनादो।
औ नोंथां औ नोंथांखो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
अ दे हागोन नोंथां रायलायनो नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
हागोन हागोन औ
औ औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंनि बर' जोंनि बर' सुबुंफोरा माने माबायदिहाय मैगं मैगं माबायदि मैगं जायो माने जोङो माने बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिबो गोबां मैगं नायगिरनानै जायो माने नोंथाङा बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन माने जोंहा मैगं थाइगंखौहाय जों बयबो बर' हारि हिसाबै माने मिथिंगाजों बुंफबनाय ओनसोलाव थानायलाय जों माने मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरखौहायनो बांसिन जायो
औ नंगौ
जोंनि खाथियाव गोबां बिबांनि मिथिंगायावहाय मैगं दं जायफोरखौ जोङो सिनायनानै बासिनानै गायो मैगं हिसाबै आरो बैफोर मैगंफोरा माने देहानि थाखाय जोबोद मोजां जे
नंगौ
हानिकारक एबा खहा लाबोआ बेफोर मैगं फोरखौ आवहाय माने जेबो रासायनारिक मुवा मिलायनानै थाया जायफोर रासायनारिक मुवाखौ जोंनि थाय बहननायखौ जों जायोब्ला माने जोंनि देहाया नस्थ' जायो दा जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि मिथिंगायाव मोननानै जानाय मैगंफोरा जोंनि न' उसुं गुदियावनो थायो बैफोर मैगंफोरनि मुंफोरखौ आं मोननैसो मख'नि बैफोर जाहैबाय थास' थास' हारिनिखौ रायखांग्रोबाय आङो बेवहाय दङ माने थास'नि गासिबो बाहागोखौनो जायो बिलाइनिफ्राय लानानै नानै बिसं खायफाया देन्था होनो आरो बिनि ओंखारनाय बिबार आरो बिनिफ्राय ओंखारनाय बेन-बेदर थास' फेन्दा होनो जायखौ आरो बिनि ओमफ्राय ओंखारबावो थास' आथिं होनो जोंनि ओनसोलाव नोंथांनिथिंबा मा होनो
औ जोंनावबो बिदिनो होनो
औ औ बेखौ मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो जायो बेफोरो जाबाय मिथिंगायाव हारसिङैनो रज'नाय बेखौहाय माने मानसि माहारिया गायनाय जाया आरो ना माने गायनाय जायो नाथाय माखासे जोलैखौ नागिरनानै मोजां जोलैफोरखौ न'आव गायनानै लायो आथिखालनि मुगायावहाय नाथाय गोदोबा बे गासिबो हाग्रानिनोमोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा माना मुनि
औ
नोंथाङा मिथिगौ बेफोरो जाहैबाय मुलि हारिनि मैगंबो खौ जायोबा जोंनि देहाया थान्दा जायो मानि मुनिजों जोंहा आलुजों लगायनानैबो जाजायो फाजाबो जाजायो आरो माब्लाबा
दाव लकेल न'आव फिसिनाय दाउ बेफोरजोंबो मानि मुनिजों जायोब्ला गोबां माने मोजां मोजां जायो बे मैगंखौ मेसें बोथोराव बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो मानो होनोबा बे मैगं आ समजों लोगोसे गावनि बिनि थावनाय गोथावथियाबो आलादा जायो। जेब्ला अखा गोग्लैयो अब्लानो बे मैगङा माने गोखा जायो आरो बांसिननो। एसे आलादा रो खोमनि मोनजायो जानायाव बारा गोथाव मोनजाया बेनिखायनो जों बांसिन बे मैगंखौ मेसेंआव जायो। माने जेब्ला माइ हाखांनानै फोथारा दुब्लिया लांदां जानानै थायो अब्ला बे बेहाय रज'यो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो दंबावो गोबांनो माथि गालदेब होनो खायफायाबा खेरा दाफिनि होनो।
औ नोंगौ औ।
आरो ओरैजाय दंबावो अन्थाइ बाजाब होनो। बेफोरखौहाय माने इसोरो खायफा खायफा जायफोर सुबुंफोरा मैसो बेदर जायो। खायफाया जाया। बे बेदरजोंहाय जानायखौ आं नुनो मोनो‌। बेबायदिनो आरोना जोंहा बर' हिसाबै खाथ्स मा होनो एम्बुफोरखौबोथ' जाखायो नालाय। एम्बुफोरजोंबो एवनानै जायो खोमा रायज्लाय सोनाय आं खोनानो मोनो। बेफोरबायदिजों जायो अन्थाइ बाजाबखौ आरो नेरसिं नोरसिंखौबो सिनायो जानांगौ नोंथाङा। बेफोरखौबो माने माब्लाबा आलुआव होनानै जायो आरो खायफाया माब्लाबा बेदरजों एवनायावबो होयो बे नोरसिं बिलाइनि गोरलै बाहागो
नोंगौ।
आरो दंबावो गोबांनो माने ओरैजाय खायफाया सिंसाब होनना बुङो आरो खायफाया बेखौनो दैनि बेसरबो होननानै बुङो‌। माने ओनसोल लायो ओनसोल मैगंनि मुंफोरखौ आलादा आला दा बुङो। जों बैफोरबायदि मैगंखौ जायो। आरो दैयाव खानानै मोननाय इलांसि। सिनायोना नोंथाङा?
सिनायो नोंथां।
औ औ इलांसि आरो ओरैजाय मेथ'खा बिबार होनो खायफाया। आरो खायफाया आजोनाय बिबारबो होननानै बुङो आरो बिनि बिसंखौबो जायो।
नोंगौ।
बेफोरबायदि मैगंखौ जों माने मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै बांसिनै जायो आरो। आरो हाग्रानिथ' होननो होनबाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनो आं। जेरै जाय था गान्दा था थफा आलु बैफोरो माने बिफाङाव मानलाय लाङो बिफां बाहागोआ नाथाय बिनि जाग्रा बाहागोआ गाहाय सिङावहाय आलु बायदि बेदर थाङो। बेखौबो जोङो जायो। बेखौहायथ' माने नाजों जासोनाय नुयो आङो बिराद मोजां नाङो जानांगौ गोथाव मोन‌ो। आरो दंबावो माने अल'दर नोंथाङा सिनायोना?
औ।
अल'दरखौ सिनायोना नोंथाङा? औ अल'दरा माने
औ औ। औ बिदिब्ला नोंथाङा माने जोंनि बर'नि बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्रानि खाबथेंनाय मैगंनि सायाव गोबां माने नोंथाङा बाथ्रा फोरमायलांबाय आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बर'फोरा बेबायदिनो गोबां जोंहा न'आवनो जोङो माने न'नि माइरंजों देनानै जोङो बेबायदि अनला खारैफोरबो जों गोबां जायो।
जायो माने जोंहा
बेबायदिनो जोङो माने सबायजों साम' बेबायदिनो जोंहा थाइगिरनि थाइगिर बिखंजों ना मैथाजों ना नाफाम बेफोरबायदि खुमब्राजों जोंहा हांसो बेदर बेबायदि जों गोबां जायो आरो। दां औ
बे जोंहा न'आवहाय गायनायनाय मैगं-थाइगं आं जायफोरखौ खांदों बेफोर जाहैबाय माने मिथिंगायाव मोननाय आरो ना। जायफोरखौ जोङो न'आवहाय गाया बेफोरखौ आरो आरो जायफोरखौ होनदों नोंथां नोंथाङा बेफोरो जानायावहाय जबोद गोथाव आरो जोंहा आलासि बुजायनाय हिसाबै बै फोरङो बांसिन गिबि
औ औ
सायखयो सोरबा आलासि फैयोबा अनलाजों दाउजों खौ सङाबानो माने आलासि बुजायनाय बायदि मोना जोंनि बर' हारिनि सुबुङा आरो बेजों सबाय
जोंहा आरो माने अनला खारैखौ जोंहा माने जोंनि बर' समाजाव माने मोननै खामानियाव जोंहा बांसिन बाहायनाय खौ नुयो आरो जेरैहाय जोंहा माने बेबायदिनो बेबायदिनो हाबा जागोदान माने बेबायदिनो माने हाथासुनि होयोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो बरनो माने खैना गोदाना अनला खारै जों दाउ बेदरजों संनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो माने माइ गोरलैनि फुजा होयोब्ला जोंहा माने बेबायदिनो न'खरफोराव माने अनला खारैजों दाउ बेदर संनानै जानाय हुदाया दंथारो आरो नोंथां।
नोंगौ
औ
आ
औ
हारि जानायलाय जों माइजों सोमोनदो फबाय थानाय फोरबोखौ बांसिनै फालियो आरो बेफोराव जों मायनिफ्राय मोननाय गिबि माइखौहाय जों इसोरनि मुङावनो बाउग्रोनानै बेखौ जोङो
नोंगौ
फुजा होनानै जों बेखौ बाहायो जानायावहाय नोंथाङा थारैनो सखौ दा बिदिब्ला नोंथाङा एसे नोंनि मोनदांथि बायदि आंनो एसे फोरमायना होद ना जाहाथे आंबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनो जे बर'फोरनि बा मि मिथिंगानि मैगं-थाइगं बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ जोंहा माने बेबायदि बिदिनो जोंहा मेसें बोथोरनि माने नारा थिलिफोराव बेबायदिनो गोबां मिथिंगायारि जेरै माना मुनि ओंखारो जोङो बेखौबो माने खाना लाबोनानै जों बेखौ आलुफोरजों एबा खायफा खायफाया बेदरफोरजों बे अनना जानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों। आरो औ माना मुनिया माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां औ मान मुनिया मान मोन बे मुलि हिसाबै जोङो बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने मोजां जायो आरो नोंथां।
नगौ नांगौ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने जोङो अनला खारैफोरखौ जोङो बेबायदिनो गोबां माने दाउ बेदर, अमा बेदर बेबायदिनो जोंहा मुला फुथि हांसो माने बेफोरबायदि जोङो जोंहा जेरैहाय औवा मेवाइ जों बेफोरजोंबो गोबां जानो हायो आरो। औ माने बेयो बर'नि गोबां खहाबथाव खहाबथाव ओंख्रि आरो नोंथां औ जेरै जोंहा साम'जों सबायजोंब्लाबो दाउजोंब्लाबो जोंहा जोबोर गोथाव जायो आरो नोंथां। औ माने जोंहा बेफोर खौ संनान बेफोरखौ संनानै जानोब्लाथ' जोंनो खारैनि गोनांथि जायो नालाय। औ खारैखौ जोङो माने औ बेबायदिनो जों खारैखौ माने थालिर फस्लानिफ्राय जों बानायनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा थालिरनि मादाखौबो जोङो खारै जिरनाय जायो। औ माने जोंहा खारैखौ थालिर फस्लाजोंबोल' बानाया जोंहा बेबायदिनो बेखरनि साख्लिफोरजोंनो सावनानै दोनथुमनाय बेफोर हांगारखौबो जों माने खारै महरै जानायखौ जों बे खौबो नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनि अनगा जायबो जोंहा माने बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो मेसें बोथोराव गोबां माने गोथां गोथां मैगं थाइगं जेरैहाय लाइ लाफा बेफोरखौ माने फोनायखौ जोङो नुनो मोनो औ बेफोरखौ जोंहा माने बेबायदिनो खारदै खारैफोरजों खारदै खारैफोरफोरखौ जों जानो हायो जोङो माने बेफोरखौ मैद्रुफोर जायोब्लाबो जोंहा गोबां फे टामिन मोनो। औ बेबायदिनो औ जोंहा माने बेबायदिनो खादै खारैजों नाफोरखो जोङो माने गोबां गोथाव मोनो आरो जानानै औ माने जोंनि बर' फोर माने बेफोरबायदि माने गोबां माने हाग्रा बंग्रानिबो मैगं थाइगं खाबथेंनानै गोबां जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबा
माने ग'फ्रा माने मुलि मैगं फोरखौबो सिनायनानै जानो गोनबावसो जोंहा बर'फोरनिफ्रा माने माब्लाबा एसे लोमजाज्रोम मोनोब्ला जारिजों दा दारिजों एसे सखा बरुरि होदेरनानै फुदुंनानै लोङोब्ला एसे लोमजाज्रो मोननायफ्रा हामो बेबायदिनो आरो जेनेबा खोरदै होनो खायफाया खायथे खायफाया खामरेंगा होनना बुङो बेजोंहाय खांख्राइजों सावनानै जायोब्ला जनदिसफोरा हामो होननानै बेफोरबायदि मैगंखौ गोदोनिफ्राय जाबोदों आरो बजों लोगोसे आमाय मोननाय उन्दुनो ओंखारनाय बेफोर नि थाखाय जोङो मैथा बांगालजों बा सयाबिनबो होनानै जायो खायफैाया बा खायफैया बेदर नानै रोसि फुदुंनानै लों बा आमाय मोननाय बा सान्दुं गोसायावहाय उन्दुनो ओंखारनाय फोरफोरबायदि बेमारखौ हामो होननानै फोथायनानै गोदोनिफ्रायनो बैफोरबायदि मैगंखौ माने सिनायनानै जाबोदों आरो ना।
औ नंगौ औ नंगौ। बिदिब्ला नो थां जोंना रायजलाय रायलाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों माने बर'फोरनि मैगं थाइगंनि बागै रायलाय गुवारै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ आंबो नोंथांनिसिम साबायखर बाहरो नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनिसिम फोरमायहरनायनि थाखाय।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ।